गिबियावनो गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम।
औ औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार खोथा आयदानि सायाव सावराय होननासो फन हरनाय जादो नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां हागोन।
ओ दे होमबा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जेरै जोङो अमा ओ दाउ हांसो बेफो बायदिनि बेदर जानाय बेदरनि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावरायना फन हरनाय जादों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जोंनि अमा बेदरखौ जों माबोरै बानायनानै जानाय जायो।
औ अ अ फोरमायनो हागोन नोंथां। जोङो फोरमायनो हागोन नोंथां। अमा होनना बुङोब्ला नोंथां अमाया जोंनि दोरोङारि बेदरखौ होनना बुंनांगोन गोदोनिफ्रायनो फैफानाय। जाय बेदरखौ जों दिनै बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन होननानै सानना लानाय जायो। आरो मोजांबो जानो बिनि थाखायनो आथिखालाव अमा बेदर इउस खामनाय बा बाहायनायखौ जोंनि आसाम नाङैनो लोगोसेनो दुलाराय बुहुमावनो गासै जायगायावनो दुलाराय बुहुमावनो अनसायजानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबादियैनो बे अमा होनना बुंङोब्ला अमाया बे मोनसे रांखान्थियारि जौगानाय बा रांखान्थियारि दावगाहोनायाव मोनसे जोंनि न'खर सुंथाना लाखिनायनि मोनसे खामानि मावहैयो जेरै अमा फाननानै जों रां खामायनो हायो। लोगोसेनो अमा फिसा बा अमा गोदोर लोगोसेनो आरो बेदर अमा बेदर फाननानै जोंबो जों बेफोरबदिनो जों न'खर संसारखौ दानो हायो। बा जों रांखान्थिखौ आइ खालामनो हायो। आरो बेदरफोरनि मादाव आथिखालाव साबसिन होनना बुंब्ला अमा बेदरखौनो बुंनांगोन। आथिखालाव अमा बेदरनि दाम बा बेसेना गोबां जासै। ब्रैजौ बाजौआलागै गोबाङानो गोबां फाननानै गोबां मुना
आरो गोबां गोबाङानो गोबां फाराम खुलिनानै बे अमाखौ मोनसे आबाद हिसाबै बा खेथि हिसाबै जाफुंसार जानायखौ जों नुनो हादों। गोनोखो आदबजों मावनाय आरो दोरोङारि आदबजों मावनायानो आथिखालाव सोलिबाय दङ। आथिखालाव गोबाङानो गोदानारि आदबजों मावनानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। अमा बेदर होनना बुङोब्ला बे अमा बेदरा जों गासैनिबो साबसिन आरो गासैबो बाहायजाथाव बुंनो थाङोबा अमा बेदर बाहायनाय आरो जानायखौ जों बर'फोरनि अनगायै गासै गासै हारि हारिसायानो आथिखालाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदोंसै। जों नुनो मोनदोंसै आरोबाव अमा बेदर होनना बुङोब्ला अमा बेदर संनाय बा अमा बेदर संनायखौ माबादि सङो? बियो गोबां रोखोमनि संनो हायो बे अमा बेदरखौ सोरबा गुबुन गुबुन बायदिसिना सबजि मैगंफोर होलानानै बा बायदिसिना मैगंफोरजों बायदि सवाद खालामनानै बानायना जानायखौ जों नुनो मोनसै बेनि बेलायावनो साबसिन बा मोजांसिन गोदोनि सुबुंफा बोरै जायोमोन होनना बुंब्ला आं गोदोनिखौ बुंनो थांगोन गोदो सबाय ओंख्रिफोरजों गोदोनि सुबुंफोरा गोबां बाहायदोंमोन अमा बेदरखौ लोगोसेयैनो बिसोर अनला ओंख्रिजोंबो जादोंमोन होनना जों खोनादों। नाथाय आथिखालाव एसे जानाय लोंनायनि फोरा सोलायनो हमबाय थिग बिब्दिनो आथिखालनि जानाय लोंनाया एसे आलादा बे अमाखौ गुबुन गुबुन रोखोमै खालामनानै बानायनानै जानाय जायो। गिबियाव जों अमा बेदर संनो थाखाय अमा बेदरखौ आथिखालाव बे बेदरखौ जों लाब बोनानै बा बाजार बा न'फोराव माब्ला बुथारोबा जों बेखौ एसे रुना लानाय जायो। अमा बेदरखौ एसे मोजां खालामनो थाखाय रुना लानाय माने बिजानु जा बिजानुफोर थायोब्ला बा बिजालफोरा मोजां जानायनि थाखाय जों बेखौ हालदै संख्रि होननानै रुनाय जायो बे रुनायनि जि मिनिट सोनि उनाव जि जिबा मिनिटसोनि उनाव जों बेखौ थियारि खालामनानै जा नों आलुआनो जा बा गोबां गुबुन गुबुन ओ जिंखा पटल बायदिफोरजोंआनो जा बेफोरजों संनायाव बेखौ जों आगोल आगोलनो मोजाङै एवफ्रामना एवफ्रामना लानाय जायो लोगोसेरो मस्ला मस्लि गोबां बाहायनानै जों स्वादनि थाखाय होना लानाय जायो थिग बिब्दिनो गोबाङानो गोबां रोखोमनि संनानै बा एवनानै सोरबा जहल बानायनानै सोरबा एवनानै बा सोरबा खाजि बानायनानै सोरबा गोराननि फ्राय बायदि रोखोमै एवना जानायखौ नुनो मोनसै। आरो आथिखालाव हटेल गोबां हटेल दखानफोरावबो गोबाङैनो गोबां जों अमा बेदरखौ बाहायनाय नुनो मोनदोंसै। आरोबाव आथिखालाव अमा बेदरनि बाहायनाया गोबां ओ जौसे पारसेन्ट मादाव गुजि पारसेन्टखौनो जों बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों बेनिखायनो आं सानोदे आथिखालाव अमाया जोंनि थाखाय खालि बेदर हिसाबैल' नङा बे जोंनि रांखान्थि आंखाल सुफुंनाय आरो बे मोनस मोनफा मोनफा जों गावबा गावनि आबाद बाद खेटि हिसाबै जों बेखौ लानो हायो बेनिखायनो सरकाराबो बे अमानि सायाव गोबां आस'नि दिहुननानै होबाय बे आस'निफोरनि सायाव जों जुदि मावोब्ला बै अमाफोरनि सायाव जों सरखारनिफ्राय लन बायदि लानानै जों गावबा गाव खामानि गैयै सुबुंफोराबो, बे खामानि लानो हायो आरो गावनि जिउखौ जों मोजाङै अमाजों दैदेनलांनो हायो। अमा फार्म बा अमाखौ जों बेब'हार खालामनानै लोगोसे जों अमानि बेफार फालांगि होननानैबो जोङो सासे राफोद सुबुं जानो हायो आरो समाजाव। बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायहरबाय, लोगोसेनो नोंथाङा बे अमा बेदर ब अमा फिसिनायनि सायाव नोंथाङा जा गियान दं बेखौ आंनो एसे फोरोंबाय ओमफ्राय आङो साबसिन मोनगोन नोंथां नोंथांखौ खावलायबाय आं
ओ नोंथां। ओ नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथाङा अमा बेदरनि सोमोन्दै आंनो गोबां खोथा फोरमायबाय औ अमा बेदरा मानो गाहाम माबायदि होननानै! थिग बेबायदिनो अमाखौ जोंबो जोंनि बर' हारिनि नफ्राव न'खरफ्रोमबो न'खराव जोङो मा फा माफा अमाखौ फिथनाय नुयो, मानो होनबा जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे अमाखौ फिसिनानै जाफुंनाय जादों थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव न'खरफ्रोमबो सुबुंफोरनाव एबा न'खरफ्रोमबो न'खरफोरनाव माफा माफैयावबो जोङो नुथारगोन, मानो होनोब्ला बे जोंनि ओ मा होनो मोनसे हुदा जाबाय, अमा फिसिनायाव नोंथां अमा फिसिनायानो जोंनि न'खरनि मोनसे रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे गाहायो बिहोमा होयो आरो बिनि थाखायनो जोंनि न'खरफोरा एबा बर' सुबुंफोरनि न'खरफोरा बे अमाखौ फिसिनाय जायो आरोना। बिनिखायनो ओ बे अमाखौ फिसिनो थाखाय जोंहा बांद्राय मा होनो ओ गोरा ओ नङा आरो एसे गोरलैयावनो फिसिनो हायो जोङो जेरै जों लकेल फिसा लकेल अमा एबा दिसि अमाखौ जोङो फिसियोब्ला बेखौ जोङो न'नि ओंखाम खालायफोरजोंनो जोङो फिसिनो हायो जेरै- जोङो जोङो जानाय ओ जेरै- जों माइ सौवो माइरं सौवो बेनिफ्राय ओंखारनाय ओ माहोनो बिगुर एबा बेखौ जोङो गुन्दै होननानै बुङो बेजोंनो जों अमाखौ फिसिनानै फेदेरनो हायो। आरो जोंनि बर' न'खरफोराव न'खरफ्रोमबो मा होनो जोंनाव जौ जौ माहोनो जौ बानायनाय जायो बे जौनि बानायनाय जौ गोरान बानायनाय अफ्रिजोंनो मा होनो जोंनि अमाखौ बे गुन्दैजों होनानै जोङो फिसिनानै अमाखौ फिदेरनानै जोंङो गोबां मुलाम्फा लानो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि न'खर फ्रोमबो सुबुं ओ सुबुंफोरा बेबायदिनो जौनि जौ बानायनानै जौखौबो फानो, लोगोसे आरो ओ अमानि थाखाय जोङो मा गुन्दै अफ्रिबो मोननाय जायो बे गेद्रा अफ्रि खौनो होनानै अमाखौ जोङो फेदेरनाय जायो, बेबायदि फेदेरग्रा अमाया जोबोद साननैयावनो देरनाय जायो जेरै- बा द' मानथावनो नैजि रोजा गाहाम मोननाय जायो आरो अमानि जोलैया मोजांब्ला थिग बेबायदिनो जोंनि न'खरफोराव ओ फिसिनानै बेबायदिनो गोबां जोङो ओ मा होनो न'खरनि
उम
ओ जेब्ला खैफोद फैयो अब्ला बेनि अमाखौ फाननानैनो फैसाखौ मोन लानानै बेजोंनो जोङो ओ सुफुना लायो आरो। जेरै- जोङो फरायसालिफोराव गथ'फोरनि ओ मा होनो मुं थिसननाय लेखा बायनाय औ बे बेफोरबायदिनो गोबां ओ हाबायाव हाबाफारियाव बाहायनाय जायो आरो थां ओ बिनिखायनो बे अमा फिनाया जोबोद मोजां ओ माहोनोबा रांखान्थियारि बिथिङावबो जोबोद हेफाजाब खामो आरो खायफा खायफा नोंथाङा बुंदों फार्म एबा अमानि फालांगि खालामनाय नंगौ बेयो थारैनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा होनो गावनि ओ जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय बे ओ बे खामानिखौ मावनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो नायोब्ला सोरखारि साख्रि मोननाया सोरखारा गासै समावनो बो होजोबनाया बेनिखायनो खायफा एसे ओ इडुकेटेड सोलोंसा फोराबो बे हाबाफारिखौ साख्रि मावालाफानो ओ गावनो गाव ओ गावनि मा होनो साख्रिखौ ओ दिहुनना लानानै गुबुनखौबो हेफाजाब होनानै हेफाजाब होनाय जायो जेरै बिथांमोनाव अमा फार्म बानायोब्ला ओ मासे बाजि जौसे था दामावबा फ्राम फिसिनानै अमाया अमाखौ बिथांमोना गावल' हारसिं हाया नालाय बेखौ गुबुन न' न' सेनिनो सुबुंफोरखौ लानानै बिथांमोनखौबो बे ओ मा होनो ओ साख्रि एबा बिथांमोनखौबो खामानिखो होनो हादों आरो बेफायदिनो जोंनि बर' ओ ओनसोलफोराव नुनो मोनदों आर' बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो जिउआव जाफुंसार जानो हादों आरो नोंथां। दिनै ओ जोङो नोथां बेबायदिनो अमा होनना बुङोब्ला दिनै जों भारतनि सा सानजा रायजो फोराव जोबोद फेमास ओ बे फेमास एबा मुंदांखा आर' गासैबो रायजोफोरावनो बे अमाखौ जानाय जायो ओ बे अमाखौ उम दा ओ मा होनो सानफ्रोमबो गोबां हाजार हाजार मे-मेट्रिक टन जोंनि सा सानजा ओनसोलाव गोनांथि जायो नाथाय मा जोंनि सा सानजा ओनसोलाव बेफोरो ओ बेसेबां जेसेबां जायो इसेबां अमाखौनो जोङो बेदरखौनो जोंनाव प्रडाक्सन खामनो हाया जायनि जाहोनाव दिनै ओ जोंनि हादोरनिनो ओ सोनाब रायजोनि जेरै जोङो बिहार इउ पि गुजरात महाराष्ट्र फोरनिफ्राय गोबां अमाखौ लाना फैनानै
औ
ओ मा होनो बेदरखौ फानफैननाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो औ नोंथां बेनिखायनो मा होनो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा बेफोर खो फिसिनानै जिउखौ दैदेननायाव हायोब्ला आंनि बायदिबा मा होनो बेफोर फालांगिखौ लानांगौ आरो मानो होनबा बेफोर फालांगियाव गोबां रांबो दङ नोंथां आरो गुबुनखौबो खामानिबो होनो हायो नोंथां ओ बेनिखायनो ओ मा होनो आं सानो आर' ओ बे अमाखो जोङो गुबुन हादोरनि गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन ओनसोलनिफ्राय लाबोब्ला जोंनाव गोबां बेमार आजारबो जायो जायनि जाउनाव जोंनि ओ मा होनो ओनसोलारि फार्मफोराव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो जेरै सयम फ्लु बेमारफोरा बायानि बेनो फैयो नाथाय जोंनि ओनसोलाव गैयामोन बे फोर बेरामा गोदो बेनिखायनो मा होनो बेफोरखौ जोङो लाबनो होआलाफानो जोंनि जायगायावनो फिसिनानै एबा जोंनि बाजारखौ मा होनो दखल खालामना लायोब्ला जोबोद मोजां आरो नोंथां दिनै जोङो अमा बेदर ख सेरफानि दामखौ नायबा जों बाजौ नङा होनबा नोंथां? सेरफायावनो बाजौ लागै दिनै फानो अब्ला जोङो बुंनो हायो ओ मा होनो अमा फिसिनानैबो जोंनो जाफुं जानो हायो आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो औ दोङो औ नोंथां दिनै मा होनो जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो गोबां दोङो जेरै जे हाजार हाजार फिनाय ओ फ्राम मोनसेयावनो दिनै मा होनो से रोजा नैरोजा फिनाय फिनानै दिनै लाख लाख थाखा रां
उ औ